हेल' खोनादोंना नोंथाङा औ-औ खोनादोंना नोंथाङा ओ मा ओ दायो फ्रि दङना नोंथाङा?
औ दङ नोंथां
दायो फ्रि औ-औ नोंथांजों मोनसे ओ टपिकनि सायाव मोननैसो टपिकनि सायावसो ओ खोथा सावरायनो लादोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ जोंना होमबा टपिकआ जादों ओ बर'फोरनि माने गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जोंहा बानायबोबाय थानाय माबायदि बानायो माबायदि गोथाव बिसोरनि सुवादा माबायदि बेफोरनि नि सोमोन्दै जोंनि नाफाम बाथोन एबा जोंनि बाथोन गोथाव गोथाव बाथोन जेरै गांजेमा बाथोन सिंखावरि बाथोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे माबायदियै बानायो ओ नाफाम बाथोनखौ मा बायदि बानायो बिनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायनानै होदो नोंथाङा
औ थारैनो नोंथां ओ जोङो ना फाम बानाय होनोबा गिबियावनो जोंनो नांग्रोगोन ना नङा होमबा नोंथां?
औ-औ
ओ जोङो ना खौहाय जोंनि ओनसोलाव खोब ना मोननायखौ नुनो ओ मोनो बिनिखायनो जोङो दैमायाव बा दंग'आवहाय बेफोरबायदिनो जे बा सा ओ जेखाय फोरजोंनो जों नाखौ हमनानै लायो।
औ-औ
बिनि ओ बिनिफ्राय जोङो नाखौहाय फार्स्टआवनो ओ फिथिख्रि नाफोरबा खोब मोजां जायो।
औ-औ
जोङो फिथिग्रा फिथिख्रि ना मोनबोयोबा जोङो फिथिख्रि नाखौ जोङो बिगुर ओ नाखौ सायनानै खि गारनानै जोङो साफायै सुनानै जोङो बेखौ फोरानो ओ जोंङो नाया राननो थाखाय जोंना सान सान्दुं गोसाब्ला साननै बा सानथाम नांगौ आरो ओ बिनि बिनिफ्राय जोंना बे नाया रानबाथाय जोङो नाफामखौ देयो जों उवालावनो देयो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय उवालावहायनो जोङो दासिमबो नाफामखौ देनानै जायो। बिनिफ्राय जोङो नाफामखौ देनो थाखाय जोंनो थास'नि गोनांथि ओ जोङो थास' गोसोमखौ होयोबा जोंना बांसिन मेगननि थाखायबो मोजां होननायलाय जोङो थास' गोसोमखौनो बांसिन होनाय जायो। ओ ओम थास' गोसोम देन्थाखौ जोङो ओ हानानै ओ बिगुरखौ एसे लेनानै जोङो बेखौ साफा सुना लानानै बेखौबो जोङो थास'खौबो एसे फोरानस्रोनानै लायो आरो जाहाथे बिनि आथाया रानो आरो ओ जेब्ला नाफामखौ जों बथायोन एवना जागोन अब्ला मानिनि थाखाय आरो नोंथां बिनिफ्राय जोङो नाफामखौहाय ओ नाखौहाय देनानै जोङो एसे मोजाङैनो गेब्लेेजासे देनानै बिनि उनावहाय जोङो थास'खौ होनानै होयो ओमफ्राय थास'जों मिक्स जानो थाखाय जोङो थास'जों ना गोरानजों एसे गोबावयैनो देयो आरो ओ बि-बिनि-ओमफाय बिनिफ्राय जोङो नाया जेब्ला थास'आ गेब्लेगोन अब्ला जोङो बे नाफाम देनायखौहाय जोङो ओ गोदो-गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय हासु हासुङावहायनो जोङो सोयो हासुं हासुङावहाय जाहाथे जेबो थाम्फै बा माबा मोनसे बार हाबिनि थाखाय जोङो बै हासुङावहाय ओ प्लास्टिकफोरजों बा माबा मोनसे जों गोरायै खाथुमनानै बा माथुम नानै दोननांगौ आरो जोङो हासुङाव सोआब्लाबो जोङो बयामावहाय ओ ओ ग्लासनि भयेमाव बा बथलनि भयेमावहाय जोङो सोनानै दोननो हायो जाहाथे गोरायै बार हाबालासिनो थायो आरो बिनिफ्राय जोंनि ओ नाफाम सोनाया जुदि मास मोनसे बा मास मोननै जाबा जों अब्ला बे नाफामखौहाय बाथोन एवनानै जानो हायो आरो नाफामखौ बोरै एवो होनोब्ला जोङो नाफामखौ फार्स्टावनो ओ गोबां रोखोमनि एवनानै जानो हायो जोङो नाफाम बाथोनखौ
औ-औ
ओ गिबियावनो आं खोन्थाग्रोनोसै जोङो ओ-ओ जोङो फार्स्टआवनो ओ सोरबा सोरबा थावजों एवनानै जायोबा थाव सोरबा सोरबा थावजों एवा खारै एसे होनानैबाबो जों बाथोनखौ देनानै जानो हायो ओ आंनि संनाय बेनो जे आङो फार्सआवनो ओ थाव सेरनानै बा ओ बेफोरबायदिनो फियास बानलु मोजां देना लानानै ओ थाव एसे सेरनानै बेयाव फियास बानलु होखानानै ओमफाय बै नाफाम गुन्दैखौहाय बेयाव होनानै एसे मोजां एवनानै दै होयो आरो। बिनिफ्राय जोङो बेवहाय जुदि नाफाम एवनायाव नोरसिं बिलाइ बा अन्थाइ बाजाब बा बिलाहि फिसा होयोबा खोब गोथाव जानाय खौ आरो मोदोमनाय खौ ओ जोङो मोनो आरो।
औ औ।
ओ बिनिफाय नोंथाङा जे बुंदों गांजेमा बाथोन ओ आथिखालनि मुगायाव गांजेमाखौ खोब खम नुनो मोनो ओ गोदोनि दिनावहाय खोब नुनो मोन ओ खोब मोनजायोमोननो आबै आबौआ खोन्थानाय बायदिबा नाफा ओ माबा सरि
गांजेमा औ औ गांजेमा सिंखावरि औ।
खौ गोदो एसे दैज्लां समबानो अखा हाबानो ओ गांजेमाखौ जेखाइफोरजों गुरहैबानो बा ओ गांजेमा हमहैबानो मोनोमोन नो आरो गांजेमा बाथोन गांजेमा बाथोन होनोबा जोंनि बर' फोरनि मोनसे मुंदांखा बाथोन होन्नानै मिथिनाय जायो आरो मानो होनोबा गांजेमानि मोदोमनाया आरो ओ जोबोद मोनसे आलादा बेखौहाय जों बा थोन जों जान बाथोन देनानै जायोबा जोबोद गोथाव मोनो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दायो बेफोरखौ ना ओ सिंखावरि गांजेमाखौ मोननो थाङो ना थाङा?
निथिंजाय ओ सिंखावरि गांजेमाखौ जोङो मोनो मोनो ओ जेरै ओ जोंनि जायगायाव दायो एसे ओ दै बेफोरबायदिनो दै थायोब्ला जोङो गांजेमा सिंखावरिखौ मोननो हायो आरो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो दानि जुगावथ' दैज्लांनि बो थोर ओ जेरावबो दुब्लि फोथाराव दै थायो बेफोर बिदियावनो माने गांजेमाफ्राहाय फैनानैहाय माने ओम हाग्रायावहाय बासथाबनानै बेफोरबायदिनो बिदै दैयो ओ बेवहाय माने ओ गांजेमा जोला आरो गांजेमा जो थायो मानैबो। बिनिफ्राय ओ ओ मानसि फ्रा एबा सुबुंफ्रा बेफोरबायदिखौ ओ बेफोरनि ओ सुवादखौ जानो थाखाय गोथावखौ एबा मोदोमनायखौ ओ जानो थाखाय बेफोरबायदिखौ ओ दोब्लि दोब्लि नागिरनानै जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय हमनानै ओ माने। संनानै एबा बाथोन देनानै जायोमोन गांजेमा ओ जो एबा जोलाया जादों गांजेमा जोलानि मोदोमनाया जोबोद मोजांसिनमोन बेनि मोद दोमनायफोरनि थाखायनो माने बर'नि बेफोरबायदि गांजेमा बाथोनआ जोबोद ओ मुंदांखामोन आरो। लोगोसे बेनो ओ दाथ' ओ गांजेमा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया बेफोरो गांजेमाफोरा दायो ओ गोबां बिलो जायगाफोरावसो थांजोबनो हमबाय आरो माने जोबस्रांलांजोबनो हमबाय दानि मुगाफोरावहाय ओ दायो माने ओ जोंनि सोरगिदिं जायगाफोरावहाय माने गांजेमाखौनो मोननो थांलिया आरो बेफोरो ओ माने गिदिर गिदिर बिलो दैमा बायदिफोरावहाय थाहैजोबबाय माने गांजेमाफ्रा गांजेमा सिंखावरि गांजेमा सिनखावरिफ्रा ओ बर'नि माने ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय मोनसे ओ मुंदांखा बाथोन जाय ओ जाय खौ जोङो जोबोद ओ मोदोमनायानो माने जोबोद मोजांखा आरो ओ बेफोर बाथोनफोरावहाय ओ जोबोद ओ गोथाव माने मिलौनाय मोदोमनाय फैयो बेनि अनगायैबो ओ नाफाम नाफामनि मोदोमनायाबो जोबोद मोजां बेफोरो माने नाफामनि मोदोमनाय आरो गांजेमानि मोदोमनाय बर'फोरनि माने मोजांसिन बाथोन आरो गोथावसिन बा मोदोमफ्रु मोदोमनाय बाथोन होननानै बुङोब्ला जोङो नाफाम बाथोन आरो गांजेमा बाथोनखौ होननानै मिथियो आरो लोगोसेयैनो बेफोरबायदि गांजेमा बाथोन आरो नाफाम बाथोना दायो माने गोबां ओ गोजौ थाखोसिम सहैनो हादों आरो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो दानि बेलाफोरावहाय जोङो हटेल रेस्टुरेन्ट बायदि बायदिफोरावहाय बर'नि गिदिर गिदिर हटेल रेस्टुरेन्टफ्रावहाय जोङो ओ नाफाम बाथोन आरो गांजेमा बाथोनखौ जोङो मोनखागोन खि मोनखागोन आरो औ। बेयो सासे ओ बेयो जाहैबाय बे मुंदांखा जोंनि बर'नि ओ नाफाम बाथोन आरो गांजेमा बाथोन बेखौ जोङो ओ बेफोरबायदियाव जोङो मोनखागोन खि मोनखागोन आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनबावदोंदि ओ हारसा बांगाल बायदि बायदि बिदि मारुवालिफोरनि हटेलफोरावबो जोङो नाफाम बाथोनखौ जोङो मोननो हायो नाफाम आरो गांजेमा बाथोनखौ जोङो मोननो हासै आरो बेफोरनि ओ बेफोर खोथाखौ सानोब्लानो जोङो मिथिनो मोनो जे जोंनि ओ बेफोरबायदि ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिनाय नाफाम बाथोन एबा गांजेमा बाथोन बे फोरो माबायदियै ओ जौगाब एबा माबायदियै ओ बयजोंबो सिनायजानाय जाबोदों बेफोरखौ जोङो बेफोरनि गेजेरजोंनो मिथिनो मोनो आरो माने गुबुन हारिनि हटेल रेस्टुरेन्ट बायदिफोराव जोङो मोननो हानायखौनि थाखायनो मिथिनो मोनो आरो खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ बेफोरबायदिनि ओ जौगानायखौनो जोङो मिथिनो मोनो आरो बर'फोरनि ओ गेजेरावहाय माने बेफोरबायदि बिदिनि मुंदांखा बाथोन होन्नानै बुङोब्ला जोङो गांजेमा बाथोनखौ होननानै मिथिनाय जायो आरो नाफाम बाथोनखौ जोङो मिथिनाय जायो ओ दानि जुगाव गोदो गोदायनि जुगावहाय माने बयनिबो बर' नखरफ्राव जोङो फ्रायैनो नाफाम बाथोनखौ जोङो मोनोमोन नाथाय दानि बेलायावहाय जोङो मोनि मोननो थांलिया एबा गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। ओ खायफा खायफा न'खर फोरावल ओ दायो माने नाफाम बाथोनफोरखौ मोननो हासै आरो ओ बेलेग बेलेग माने ओ साफ्रोमबोनियाव जोङो मोननो थांलिया खायफा खायफा सोरनियावबा सोरनियावबाल' जोङो नाफाम बाथोनखौ जोङो मोनजासै एबा मोननो हासै औ दे बिदिबा गोजोननाय थाबाय नोंथांजों जोंनि बर'नि मुंदांखा नाफाम बाथोन आरो ओम गांजेमा बाथोननि ओ गेजेरावहाय ओ सावरायनो मोननानै।
औ औ आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ खोनादों नोंथां।
जाबाय नोंथांनिसिम औ